नों हाबखानांगौ हेलौ हेलौ
मा खबर
ओइ नोंथां नै मोजांङानो नोंनालाय नोंथां
आंनाबो मोजाङानो मा मावगासिनो दं दालाय मा मावगासिनो दं
जाखांबायना नोंथां
खोनादों
हेलौ
मा मावगासिनो दं होनदां ओं खोनादों
ए नै जिरायना दंलै नोंलाय मा मावगासिनो
नै आंबो दं ओरैनो
ए जाखांबाय
दासो संगासिनो दं
ओमफ्राय गायनाय फुनायफोरा जोब्बाय नामा
गायनाया दा जोबथ'याखै
ए ओ हो अ गायगासिनो दं होमबा ना
औ
बिगाबैसोसो दंबावो नाख्राय मोनदों नायालाय नै बिदिनो फिथिग्रि बालाबाथिया नास्राय गोरि थेंगोना मोनजोबदों मोननायालाय नोंसिथि मोनदोंना मोनाखै मा होनदों अ एसे गोगोमानो मोनदोंना
औ
औ
बै दै लोबसो गारदों नामा नोंसिनिथिं
दैयाथ' दाख्लै साननैसो बिराद लोमदोंमोन दा बारा गैथ'वा
अ
खोनादों
ओं ओं खोनादों
अ दा बारा गैथ'आ आरो दाखलि बिराद लोम अ नंगौ नामा हो
बाय मायालाय गायखां
ओमफ्राय नोंसिनिथिंलाय लोंमोना लोमाखै
लोमदों जोंथिंबो जोंथिंबो लोमदों
ए औ औ औ गोगोमानो लोमदोंना
औ एकदम न' सिङाव हाबलाय लायनाय जादों न' सिङाव दै हाबलाय लायनाय जादों
अ गोोमानो जाथारदों होनबा
औ औ
ओमफ्राय नोंसिनालाय जोब्बाय नामा गायनाय फुनाया
गायनाय फुनाया दा जागासिनो दंसै जोबाखै
सफथ'का
औ
अ
ओमफ्राय निस गायखांबायाय नामा
न'आव गासिबो दंजोबो ना
औ औ दं न'आवलाय गासिबो दं
हेल'
खोनादों
ओ। गासिबो दंजोबो दा।
औ दंजोबो।
औ।
ओमफ्राय नोंसा गायखां जोबबाय माइखौ?
जोंना गायखांनायालाय गायखांसिगोन दब्लायनै लसै।
औ मा मा माइ गायो नोंसा?
जोंहा देग्लाय माबाखनो गायजोबदों। रन्जितखौ।
औ। औ।
ओमफफ्राय माइब्रा माइआलाय मोजां जायो दब्लायसेसो माइब्रा गायना होनोसै नामा सानदों आरो।
हे।
माइब्राखौ न'फोराव जानो नांगौ ना।
औ औ। मागोआव अन संनो नांगौना माइब्राखौ।
औ औ। दासान्दि सेनफोर साथाराखै नामा?
सेना सादों।
मोनोना नाखौ सेनाव?
औ मोनो।
ओ। नायाथ' गोगोम गिदिर गिदिर नाङोदां नोंसिनिजों ना?
दा गिदिर गिदिर माने बांद्राय गिदिरथ' नङा नङा एसे जखानि आरो माने।
जानोथ' सानफ्रामबो मोनो जानो हागौ
औ दासान्दि मोनबाय थायो।
मोनो होमब ना?
औ बे।
दा। ह। जानोथ' मोनो दा सामफ्रामबो?
जानो आन्थाखौ मोनो। ओमफ्राय बुरजा बाथाय फानहरो आरो।
औ औ जा जाख'नोबो हाजोबआना।
औ बे केजियावहाय बिदिनो माबासे लायो साराय तिनस' उ
बारा दाम नंआ माथो नोंसोरनिथिं ना?
बार दाम गैया। ओमफ्राय नोंसिनिथिंलाय बेसेबांआव फानो? सिथिं बेसांआव फानो?
मा होनद?
नों नोंसिोरनिथिं बेसेबां फानो केजि?
जोंथिंथ' साराय सारिस'।
अ।
नोंसिनि खमसिन आरो।
औ -औ, जोंथिं खम।
मा होनदो?
जोंथिं खम होनदां।
औ।
ओमफ्राय मा -मा नाखौ जानो मोजां मोनो नोंलाय?
आंथ' ओरैनो फिथिग्रिखौ मोजां मोनो ।ओमफाय नास्राय फुख्रि नाफोरखौबो मोजां मोनो बारु।
औ।
नोंलाय मा माखौ मोनो?
आंबो बिदिनो नास्राय ना, गोरि, खावै बिनोसै आरो हाग्रानि ना।
औ। बेफोरनो गोथाव जाखायोलै, बेफोरनिफ्राय गोथावसिन गैखाया आरो।
औ।
नोंसिनिथिं माब्लाबा नाफोर सारनो थांनांगोन र' दै जाबा।
फै -फै।
औ। गायनाय -फुनायफोर जोब्बा थांनोसै।
औ।
दाथ' गरम बन्द'बोखा नालाय एसे फ्रि जाबायना।
औ- औ।
न'फ्रावलाय माथो खालामबाय थानो आरो एसे -एनै बेरायाबा।
औ नंगौ।
आंथ'
खबरालाय माबायदि सोलिगासिनो दं नोंथां दासान्दि?
खबराथ' गेजेरावनोलै नोंथां।
अ नोंगौ नामा?
औ नोंनाबोथ' बिदिनो दंथ'योदां ना?
औ आंना बिदिनो दं।
औ। ओमफ्राय नोंथाङा अबेबाफोर खामानि मावहैनो सानदों नामा?
दा थांनाय जाथ'वाखै थांनोसो नागिरदों।
थांगोन नामा? ए।
ब्रयलार फार्माव थाहैनो नागिरदों।
अ मासयावलाय बेसेबांनो रांफोरा?
मासावहाय बिदिनो नैजि रोजासो जागोन खोमा।
हाब होमबा आंबो थांजागोन माथो नोंथां।
थांजागोन दा मानसि नांगौ जाना दंनो बेरादनो।
दे होमबालाय थांजागोन ना नोंथां?
नैजि रोजासोबा ओरैनो मोजां जागोनथ' न'फोरावबो खरस जानो मानो नांखागौ नालाय फैसाखौथ'।
औ बिरात सुबिदा जायो।
औ।
नोंथ' दा जेबोखौनो मावथ'खाया खोमा?
ओहो नोंथां बेखारसो दं मावथ'वाखै
अ होनबा थांनो हागोन।
थांजागोनना?
औ
गरम बन दाथ' समाबो जाहांबाय नोंथां
औ औ जाबाय।
होमबालाय उनफोराव लोगो मोनफिनसिगोन नामा नोंथां
ओं ओं दे होमबा नोंथां। औ दे